हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां औ खोनादों
दा नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने जोंनि जिउ खुंनाय राहायावहाय दाउ अमा मा फिसिनानै जोङो रां खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ जागोन नोंथां औ सावरायजागोन औ औ जागोन
नोंथांङाथ' मिथिखायो जोंहा जिब जुनार माने फिसिनानै माखासे नखर न'खरखौहाय सोलिलाङो नंगौना नोंथां जेन'बा थांनानै थासान्दियाव हाय गोबां रोखोमनि बिदिनो जुनारफोर दाउफोर बा अमाफोर मोसौ बा बोरमा लानानै जोङो बिदिनो माने माखासे जेनेबा एसेग्राब खामायाबाबो एसे एनैखौ माने बेफोरनि गेजेरजों माने रांखान्थि बिथिङावहाय माने जौगानो होयो आरोना जेन'बा नोंथाङा अमा लायोबा बेनिफ्राय जोङो मा मोनो अमानि फिसा मोनो आरो अमाखौ जों फाननानै फैसा मोनो ना आरो बेखौनो अमाखौनो जुदि फिसा आजाय होयोबा बेनिफ्राय जोङो गोबां थाखा खामायनो हायो आरोना दाथ' अमा फिसाफोरखौ जोङो पास हाजार सय हाजार बिदिनो बायनांगौ जानानै फैयो दा बेबायदिनो त' अमाया अमा फिसिबाथ' फिसिनायखौ नायोबाथ' माने अमा फिसिनायाव रां खरसा खालामग्रोनांगौखौ नुयो ने माने अमाखौहाय बायग्रोबाय सिगां बिनि उनावहाय आरो अमानो आदार होदो बिदि होनायखौ नुयो आरोना नोंथां त' बिनि अनगायै जोङो मोसौ बेफोरखौ लायोबा मोसौखौथ' जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो थ' बेखौ नायोबा मोसौ खौ जोङो मोसौखौ जोङो माने मा होनो बायनानै लाबोनानै माने गांसोखौ खौनो जाहोबानो जायो आरोना ओमफ्राय अमाफोरबाथ' गुन्दै बायनानै जाहोनांगोन बेयावहाय फैसा थांगोन आरो बिदिनो माइरंफोर बायनानै जाहोनांगौ बेफोराव फैसा थाङो आरोना जों मोसौफोरखौ लायोबा माने बेवहाय गोबां गुन आरो रां खामायनोबो हायो आरो ना न'खर सोलिनायावहाय जेरैहाय मोसौ खौ नायोबा जोङो मोसौफोरखौ नायोबा जोंथ' माने मोसौखौ खानांगौल'सो हाग्रायाव खानानै दोनहैबानो जाबाय बेनो दै दौबानो जाबाय एसेल' जोथोन नांगौ आरोना बेवहाय सानफ्रोमबो फैसा गारनानैहाय खामाय माबानांगौनि बाहायनांगौनि गोनांथि गैया आरोना थ' जों मोसौ लायो बा मोसौनिफ्राय गायनिफ्राय जोङो मोसौ फिसा मोनो बिनि अनगा अनगायैबो जोङो मोसौ फिसानि अनगायै जों गाइखेर मोनो गाइखेरनि गेजेरजोंहाय जोङो सानफ्रोमबो जेनेबा जोंनि नांगौफोरखौ जेनेबा संसार जानायाव जे नांगौना संख्रि बानलु इफोरखौहाय बायनानै लाबोनो हायो आरो ना नों थां जेनेबा पास लिटार सय लिटार गाइखेर होयोबा बेफोरनि गेजेरजों जों बायनानै लाबोनो हायो आरोना जों नंगौखौ एसेबाबो दा बेबायदिनो माने बेनि अनगायैबो औ जुदि नोंथाङा दाउफोर लायोबा दाउफोरनि गेजेरजोंबो माने दाउफोरखौहाय बिदिनो फेदेरनानै फेदेरनायनि उनावहाय मा होनो फेदेरखांनानै जेन'बा बे दाउ बेखौहाय माबायोबा मा होनो फानोबा माने रां खामायनो हायो आरोना नोंथां औ दा नोंथांमोननि जों मा मा जिब जुनार लानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ थ' जोंनिथिं औ औ थ' जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि रोखोमथ' नङा माने मोनब्रै जात निखौल' लायो जेरै माने बेखौल' कमन लायो आरोना जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ बेखौल' आरोना ओमफ्राय बिनि अनगा लानाय जाया लाबाबो ओरैनो सिनारि साजायनो थाखायल' माबेबा माबेबा सेसा फोर एन्जरफोर बिदि फिसियो आरो ना बेफोर बेलेग बाथ'फोर फिसिनाय बेफोर आरोना
औ जायो जानाया खिन्थु माने बेखौ औ औ जायो थ' बेखौ जोङो होमबाबो माबा मेज'रिटियै फिनाय जाया आरोना ओरैनो साजायनो मानो बिदि फिनाय जायो थ' ओमफ्राय ओ जोंनिथिंबो बिदिनो दाउफोर फिनानै ओ गामियारि ओनसोल नालाय बेखाय दाउ, अमा, बोरमा मोसौल' फिसिनानै थांनानै थायो आरो। जेराव जोङो ओ दाउनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि फैसा मोननो हायो। ओमफ्राय गासैनिफ्रायबो आरोना मोसौ ओ बोरमानिफ्रायबो ओमफ्राय ओ आरो माबानिफ्रायबो ओ अमा मोसौनिफ्रायबो गाइखेर फानना नानै जोङो फैसा मोननो हायो ओमफ्राय बिदिनो आरोना। थ' दाउनिफ्राय होनसै आं दाउनिफ्राय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा जोख्लि मासे लानानै गोबां रोखोमनि बिदै दैहोना फिसा गौफाइ होनानै जेब्ला जों बिनिफ्राय बे फिसा फिसाखौ माने ओ बिदिनो इंखुरफोर माइरंफोर होनानै न'नि माइरंफोर होनानै फेदेरनानै जेब्ला बिसोर गेदेर जायो अब्ला जों बिनिफ्राय फाननानै मोनलायबाय आरोना। आरो बिनि फिसाखौबो जोङो जेब्ला जेनेबा आरो जोख्लि जोलैनो दोनसै होननानै आरो जोख्लि दोनबावबा बिदिनो खैथाबा मोनलायसिगोन आरो बिदिनो फिरि फिरि फिरि जानानै जोङो जेनेबा ओ फानोबा फाननो हासिगोन आरोना मेरला दाउ जा सिगोन जोंहा थ' बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा अमा अमा फिनायाबो बिदिनो जेनेबा जोङो अमाखौ गोबां मानसियानो ओ मा होनगोन मासे मानै बिदिल' फिनायखौ नुनो मोनो माने। मासे मानैखौ माने जोलैनो दोनिखौबो नुनो मोनो। गोबां मानसियानो बिदि खालामो आरो जेराव जोङो अमा फिसाखौ बायनानै लायो बायनानै लायनायनि उनाव जोङो बेखौ गुन्दै होयै-होयै फिसानिफ्राय फेदेर-फेदेर जेब्ला गेदेरसिन जायो गेदेर जानायनि उनाव जों बेखौ फानहरनानै नैजि रोजा नैजिबा रोजा बिदि रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना गामियाव। ओमफ्राय बिदि आरो ओमफ्राय बिनि अनगा जाहा अमा बिमा खौ जोङो ओ जोलैनि थाखायबो दोनो सोरबा सोरबा आरो ना ओ गासिबोलाय दोना होमबाबो सोरबा सोरबा बिदि खालामो। जेराव जोंहा माने अमाखौ बिमाखौ जोलैनि थाखाय दोननानै बेनिफ्राय अमा फिसा मोनबा ओमफ्राय बे फिसाफोरखौनो जोङो फेदेरनानै आरो जोङो बाजाराव थांनानै बिनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो जेरै मासे अमा फिसायानो पास हाजार सय हाजार बिदि आरोना ओमफ्राय जों बिनिफ्राय फाननानै गोबां रां खा खामायनो हायो आरो बिनि उनाव जोंहा बोरमाफोर फैयो। बोरमाफोरखौथ' जोङो ओ दुब्लियाव हगारबा दानायफोर होबानो जायो आरोना। माने दानायफोर होनानै गांसोफोर होनानै आसखा जाहोबानो जायो आरो अमानि बायदि ओ माबाबो आरोना माने ओ बिसोरनो दानाफोर दानायफोर होनानै ओ सि ओ हाग्राफोर होना बिलाइफोर होनानै बिदिनो आरो बिहर गोनो बोरमानो दानाबो होयो होनायालाय होमबाबो मेज'रिटिया ओ बा दालायफोरखौ होनानै जायो आरो माबा दाना होनायाबो माने खायसे खायसे होयो होनायखौ नुदों। माने दाना होनायनि गेजेरजों बोरमाया गेदेरसिन जायो गेदेर देरो होननानै ओ सानो माने खालामो आरोना दाना होनाय जायो जोंनिथिं बिदिनो ओमफ्राय मोसौ मोसौआवबो जोंहा मेइनलि मोसौ गायखौ मोसौ गायखौ जोङो गाइखेरनि थाखाय लानाय जायोमोन ओमफ्राय गाइखेरनि थाखाय आरो जोङो बेयाव माने ओ बिनिफ्राय हासार गोबोरखि हासार मोननाय जायो बेयो हासार जायो गोबोरखिया ओमफ्राय जोंहा मेनलि हालुवाखौ लायोमोन होनबा सिगाङाव दुब्लिफोराव हालेवनो थाखाय जोंहा बे हालुवा मोसौखौ लानाय जायोमोन आरो ना नाथाय दानि जुगावथ' बि मोसौदों हालेवनायखौनो नुला माने मानसिफोरा गासिबो माबासोसै मा होनो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबोसै हालेवजोबहैयोसै थ' बिदि आर ना बिदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो थह ओमफ्राय नों नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो माबाफोर फिसिबावो नामा बिनि अनगा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जोंथ' बिदिनो दाउ फिसियो दाउनि फार्म फिसियो आरोना दाउनि फार्म बानायो जेनेबा दै दाउफोर गोबां गोबां दाउ फिसिनानै बेफोरखौहाय फानो आरोना बेनि अनगायै
औ
ओमफ्राय जेन'बा बेनि अनगायै जेनेबा बे मोसौफोरखौ फिसियोमोन जोंना जेनेबा ओ मोसौ बिदि दामब्राफोरखौहाय माने फिसि फिनानै ओमफफाय बेखौहाय मोसौखौहाय मानसिफोरनो माने हरोमोन आरो ना माने जे हालेवनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो माने माइखौहाय बिनानैहाय लाबोयोमोन आरोना माने माइनि सोलायै माने मोसौखौ हरथ'योमोन आरोना मोसौखौ हरगोन ओ हालेवनो बे जेब्ला दैज्लां समं बेयाव ओमफ्राय उनावहाय जोङो बिसिनिफ्रायहायो माइ मोनबा माने माइखौ लाबोयोमोन आरोना बिदि ओफाहायो बिदिथ' बोरमाफोरखौबो लानायखौ नुयो बोरमाबो लायो ओमफ्रायहायो दाउ लायो अमा लायो मोसौ लायो आरोना बांसिन मोसौ आरो दाउखौ लानाय खौ नुनो मोनो आरो औ
औ नंगौ दा बिदिनो आरोना नोंथां आरो नोंथां मानि आरो बेफोरखौ बेफार खालामो ना खालामा बोरमा मोसौ मोसौ नङा बोरमा दाउ ओमफ्राय अमाफोरखौ
औ खालामो बेखौथ' खालामो औ औ खालामो खालामनायाथ' बे बेफोरखौ लानानै जोंना माबायावहाय हैयो आरोना लांनानैहाय होयो आरोना माने टाउन सहर फ्रव लांनानै हैयो आरो ओमफाय बेखौहाय हैनो माने बिसोरनिफ्राय अर्डार लानानैहाय माने बेसेबां नांगौ गामियावहाय नागिरनानै लानानै थाङो आरोना दाउफोरबाबो बा माबाफोरबादबो मा होनो बिदि बोरमाफोर बबो
औ
बिदि लांनायखौ जों नुयो आरो ना बेजोंनो माने बिजनेस खालामो आरोना बेनिनो
औ दा जोंनिथिंबो बिदि बिदिनो माने जोंनिथिंबो गोबां बिदि बिजनेस फाननाय दाउ फाननाय अमा फाननाय बोरमा ओ फाननाय बिदि नुयो जेराव फार्म बानायनानै मानसिफोरा बिसोरनो दाना होयै होयै गांसो होयै दाना होयै बोरमाफोरनो आरोना बोरमाफोरनो दाना गांसो होननानै थाबनो फेदेरनानै फानहरनायखौ नुनो मोनो गिदिर गिदिर फार्मफोर बानायनाय जायो जोंनिथिं ओमफ्राय बिदिनो अमाफोरनिबो फार्म बानायो जेराव माने बेखौ एसे लांदां जायगायावसो बानायनाय जायो आरो जेराव माने नङाबा मा होनगोन बिनि मैला बासोफोरा मोनाम फैयो होननानै जोङो गोजान गोजान जायगा खुला एरिया बा गोजान न'नि गामिफोरनिफ्राय गोजानाव खालामनाय जायो जेराव अमाफोरनोबो बिसोरनोबो दाना होयो अमाफोरनोबो दाना होयो गुन्दै होयो ओमफ्राय थाबनो फेदेरनानै फानहरसिगोन आरो ओमफ्राय दा दाउफोरा दाउफोराबा ब्रयलारफोरखौ जोंनिजो खारामो आरो फार्म ब्रयलार फार्मफोर दंसैयो दा बेयाव खालामनायनि खार'ना आरो माने बेयावबो जोंहा बयलारखौ माने बिजि होनानै फेदेरनाय जायो थाबनो माने मानो होनबा बे ब्रयलारा बिदैनिफ्राय जेनेबा थाब थाबनो फिसा जाबाय फिसायावनो बियो माने थाबायनोनो हा हाया हायैयावनो बेखौ बिजि होनानै एमब्रा एमब्रा देरथाब होनानै फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव बेयो बयलारा मोजां ब्रयलार दावआ बेनिखायनो मोजां थाबायनो हाया आरो बिदिनो आरोना दा नोंथांमोननिथिंलाय बेफोरबायदि दंना गैया
दङ जोंनाथिंबो माने बेफोरनि थाखायनो माने माने असुबिदा जाबाय आरोना बि माने बेफोराव मुलि होनाय जायो नालाय थ ब्रयलारा थाब देरनायनि थ' बिनि गेजेरजों माने थाम्फैफ्राबो देरफायो आरोना ओमफ्रायहायो माने गिदिर गिदिर जानानै माने बिदिनो न'फोरावहाय फैयो आर ना
औ
जेन'बा खाथि खालायाव न'फ्रावहाय माने दिडिस्टार्ब खालामफैयो आरो ना थाम्फैफ्रा माने बाहेरा फ्राव जेबो जानो हाया बा लोंनो हाया बिदि बेबायदि माबाखौ नुयो आरो ना प्रब्लेम जानायखौ आरो